खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नों
अ नोंथां मा खालामगासिनो दं दा नोंथाङा?
नै नोंथां ए एसे गरम नालाय माने सिथ्लायावहाय बिफां सायानि सिङाव जिरायगासिन नो दङ आरोना नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ?
खांनानै जिरायना दं नोंथां दा होमबा जोङो एसे आयदा लानानै सावरायनो नामा नोंथां नोंथाङा जुदि फ्रिबा?
औ जागोन नोंथां।
औ माने जों आबादनि सायाव सावरायनोसै नामा जों जेनेबा मा मा होनो आबाद मावनानै जोङो रां आरजिनो हायोबा जोंनि मा होनो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जोंनो नांगौ जानाय आबाद मा माखौ जोंनो मा होनो गोनांथि जायो। बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा ने।
औ जागोन नोंथां नोंथाङा आंनि गारांखौ मोजाङैनो खोनादों ना।
औ औ दे खोनादों माने गेजेर गेजेर एसे नांथादों नोंथां।
अ औ जागोन दे नोंथां।
औ औ दे होमबा आं एसे बुंग्रोनि नोंथां ना। जोंनियाथ' मा होनो जोंनि औ जोंनि जोंनि साम सानफ्रोमबोनि जिउ जिआवहाय माने जोंनो माने आबादा गोनां होननानै जों बुंनो हायो आरो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव माने गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम माने जों जोंनि बर' समाजा बा जोंनि जे बर' हारिया माने आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरोव दिनैसिमबो जों आबाद मावनानै माने जिउ खुंनाय आरो बा रां आरजिनाय बा रांखावरि आरजिनाय आरो न'खर सामलायनायखौ जों नुनो मोनो। मोनबोदों आरो गोदोनु सम माइ आबादखौ जों गाह बुंनो हायो आरो जोंनि समाजाव माने जोंनि जोंनि मा होनो सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव मायखौ जों जे जिहेथु जों सानफ्रोमबोनि जिव आवनो नांखागौजिहेथु जो ओंखामजोंनो नो माने जोंनि मा होनो दिन माने साना माने माबा जायो आरो माने सुरु जायो आरो जोंनिया ओंखाम फुंनिफ्रायनो लानानै मोनाासमहालागै माने जों ओंखाम ओंखाम जानानैनो माने थांनानै दं आरो माने गुबुनफोरनिखौ मा होनो गुबुनफोरनिया जेरै गुबुन आदार जानानै माने जिउखौ खुङो आरो ।जोंनिया माने ओंखामखौ गोनांथार बा नांथारगौ होननानै बुंनो हायो आरो जों। बर' सुबुं समाज बा बर' सुबुंफोरनि गेजेरावहाय।मा होनो नोंथां औ नोंथां। माने नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मा आबाद मावनानै बा मा होनो मा आबाद? आबाद मावनानै न'खर खुंनाय बा रां आरजिनाय बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' गोबां गुबुन बोथोर लानानै बोथोर लाना गोबां गुबुन गुबुन आबादफोरखौ माव मावो जेरैहाय- दैज्लां बोथोरावहाय माइनि आबाद मावसिगोन। आरो बेबायदिनो मेसें बोथोर फैयोब्लाथाय बेबादिनो ओ बेबायदिनो ओ सबायनि आबाद बेबायदिनो बेसर बेसर बिबारनि आबाद सानफ्लावारनि आबाद। बेबायायनो आरो लोगोसे आबाद ओ फिथाइ सामथाइनि आबादफोरखौबो मावनायफोरखौ जोंनि ओनसोलाव माने गो गोबां नुनो मोनो आरोना ।नाथाय जोंनि ओनसोलाव बे औ जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोरावहाय जोङो माने सा ओ बेसर बिबारनि आबाद खौ माने गोबां खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना। मानो होनबोला जोङो बे बेसर बिबारनि आबाद मावबोला जोङो बिथिंहाय जोङो जो ओ जोङो थावफोरखौ बानायनानै थाव बानायनो हायो। मान आरो जोङो बे थाव नो फाना लासिनो बा जोंनि न'आव जुदि दोनोबोला जोङो बायनाय थावखौ जाया लाानो जोंनि न'नि लकेल गायनाय लकेलनिफ्राय ओंखारनाय बे थावखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरोना नोंथां।
औ।
जोङो जोङो बे थावखौ फाननोबो हाबाय आरो फाननायजों लोगोसे जोंनि न'आवबो जोङो मोजां माने जोङो बिदिखौ जानो हाबाय मानो होनोब्ला बाजार फोराव फानोबोला - थाव होनबोला बांसिन मानसिफोरा बायनो गोसो जायो नङा होमबा नों आरो मानसिफोरा जोबोद गोसो होयो बायनो लकेल थाव बेसरनि थाव होननानै आरो लोगोसे जोङो सानफ्लावार बोथ' जोङो बेफोरखौ बेनिफ्रायबोथ' जोङो थावफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ ।आरो बजारफोराव फाननाय थावफोरनि स्राय न'आव बानायनाय थावफोरा माने एसे दाम गोसा आरोना आरो जोङो बेनि आरो जोङो एसे माने मुलाम्फाबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ।माने जोंना माने लकेल थावफोरखौ जायोबा माने देहानि थाखाय थाखायबो मोजां जायो आरो ।माने जों बायनाय थावफोरखौ जायोबा माने बांसिन गेस्टिक जानाय माने देहानि खहा जानायखौ जों बांसिन सिन मोननो हायो आरो जों बेनिखायनो माने जों न'फ्रावनो मानो। एसे माने बेसनि आबाद मावनानै जुदि जों न'आव जानो आन्था फोनानै लायोबा आबादखौ बे बेसर आबादखौ मावना लायोबा जोंनि थाखाय मोजां होननानै जों साननो हायो आरो। औ आरो नैजासो औं औ बुंलाय नोंथां अ। औ औ माने नै दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जिहेथु माने दाथ' थास' थास' मानो। गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो जै आसु थास' माहोनो इदिनो फासमुकिया थास' इफोरखौ माने गायनानै जोङो मा होनो बे दरनिफ्राय लानानै बिबार बिबारनिफ्राय लानानै बेदर बेदरनिफ्राय लानानै आथिं जों माहोनो? फाननानैहाय माने न'आव जानोबो मोनबाय आरो जों फाननानै माने रांखौ मुलाम्फा मोननो हाबाय। आय आरो जोङो इनथाखायनो माने जों न'फोराव माने एफ फोर आबादफोरखौ माने न'आव जानो फाजिनो माने जों इफोरबादि था मा‌नो मे गं थाइगं जेनबा थास' एफोरखौ माने जों गायना लायोबा जोंनि न'नि मानो गावनि। न'खर खुंनायावबो मुलाम्फा जाब मुलाम्फा जाबाय बिनि थाखायनो माने जों आबादफोरखौ गाव गावनो हायोबा मानिे न'फ्रावनो मावनानै जा नांगौ आरो बिदि होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिदि औ बेफोरबायदि आबाद खौ मावो ना मावा?
औ मावो जोंनि ओनसोलावथ' गोबां माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादखौ मावो होननानै आंनो बुङ
खाबाय नङा आरो दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां।
औ।
थ' आरो जोंथ' दैज्ला बोथोरावहाय थ' गासैबो माने साफ्रोम आबादारिफोराबो जेनेबा माइखौथ' गायनानै जाखानांगोन मानो होनबा माइ माइआ नो जों स इम्परटेन्स नामा ानिाबा बुंना थाबाय दङो जोङो सान सिखारनायनिफ्राय जों उनदुनायहालागै जोंना खामखौनो जानानै थायो नङा होमबा
औ दायोथ' जोंनि ओनसोलाव दायो दैज्लां बोथोरनालाय जोंनि ओनोलाव माइखौ गायसिगोन।
नोंथां एल' नोंथांनि रावा माने एसे मा होनो क्लियार फैयाखैमोन नोंनि रावा।
औ दायो‌ फैदोंना नोंथां आं
औ औ दे दा फैबाय
औ औ आरो बिदिल लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय फिथाइ सामथाइनिबो आबादफोर खौ बांसिनै मावनाय जायो आरोना ओ दायोथ' जोंनि ओनसोलाव खोनादोंना नोंथां?
औ औ आरो दायथ' नै दायथ' आरो दैज्लां बोथोर बेथ' जेनेबा वाटारमलननिबो आबादफोरखौ मावबाय मावनानैहाय जोङो मोनबाय। नङा होमबा फान नोबो मोनबाय औ नोंसा एसे फोरमायना ना होदो आबादनि सायाव माने नोंसोरनि ओनसोलाव मा मा आबादफोर बांसिन मावनाय जायो
औ जोंनि ओ बथ' बांसिन मा होनो जोंनियाव माइ आबाद बेसर सबाय सिबिं दुन्दिया इफोरखौ बांसिन मावनाय ज जादों बोथोर लानाय बोथोर आरो जेनबा दा जुनै दैज्लां नालाय जोंनिया माइफोरखौ। माइफोरखौ गायो आरो दा ओमफाय वाटारमेलन बिदिनो ओफाय ड्रागन एफोरखौहाय जोंनिया मा मावो आरो जोंनि ओनसोलावहाय आरो बिनि अन अनगायैबो जोंनिया माने गोबां मा होनो जेनेबा गय आबाद इफोरबायदि मावनानै थालिर आबाद इफोरबायदि मावनानै जोंनिया माने गोबां रां रां मुलाम्फा रां आरजिनाय न'खर खुंनायफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय आरो बेजों लोगोसे नै दाथ' दैज्लां जेन जोङो सबाय सबायावथ' मेसेंनिबो थायो नालाय दा नै दैज्लां बोथोर जिहेथु माने दैज्लांनि बे सानि सबाय बेफोरखौ गायो आरो बेनि उनावहाय मेसेङावहाय जोंनिया दालि लि बेसर दुनदिया बेफोरखौहाय मानि फोयो आरो सिबिं बेफोर बेफोर मा होनो दालि फोरनिफ्रायबो जों मा होनो फाननानैहाय जों रां मुलाम्फा मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे यावबो जानो हाबाय आरो माहोनो सिबिंफोराबो मा होनो जोंनोथ' मा होनो मागोआव जोंनोथ' फिथा जानो थाखाय नांथारगौ नालाय थाखायनो माने बे सिबिंखौबो फोनानै लायो आरो जोंनिया जोंनि ओनसोलावहाय आरो मा होनो न'आव जानो आन्था जिखिनि थैयो बिनि उनाव आग्लायनाय बुरजाबाथाय आग्लायनाय खिनिखौ माने फाननानैहाय मान एसे एनैब्लाबो रां मोननायनि थाखाय न'खर मा होनो न'खर खुंनो संनो थाखाय माने फाननाय जायो आरो जोंनिया बे सिबिं बेसर बेफोरखौ फोनानै थाया मान औ औ। आरो बेनि अनगायैबोथ' गोबां औ
औ दे बुं नोंथां। औ बुंदे नोंथां।
औ औ माने बिनिनो नै दा दाथ' गोदान गोदान मा होनो मा होन मा होनो आबादफोर ओंखारदों नालाय जिहेथु मा होनो दाथ' नै सक्लेट सक्लेट दंफां कक'आ होनो जे
औ नंगौ।
मे गोदोनि समाव बेफोरखौ माने मिनथियामोन आरो गोदान गोदान आबाद मा होनो जोलैफोर ओंखारदों जिहेथु जों बेफोरखौ माने चक्लेट बिंफांफोरखौ माने मा होनो गय गय नानै मानि मोनसे हायावनो माने डाबल आबाद मावनानै माने जों रां इनकाम खालामनाय बा रां मुलाम्फा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव बे सक'वा मा सक्लेट दंफां बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय
औ जों ओन्सोलावथ' बेखौ बारा मावनाय जाया नाथाय माने बबेबा बबेबा माने ओन्सोल लानानै ओन्सोल मावनाय जायो। हनसाव ओमफ्राय जोंनि जायगायावबा बेफोरखौ मावनाय जाया आरोना। खोनानाय मोनदों मानो होनबा बेफोरखौ बेखौ जुदि गायोब्ला ज बेखौ फाना गोबां रांफोरखौ आरजिनो हायो होननानै खोन खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ। आरजिनो हायो मानो होना फांसे दंफाङावनो जोङो मा होनो बुहुद किल' माने बुहुत मा होनो रां मोननो हायो आरो जों माने थायसे थाइ थाइथाम थाइब्रैफोरजों माने किल' सिस्टेमसो फानो नालाय बे खौ खखा' होननायखौ माने खिल'सेयावनो माने थिनस' बा दुइस' इफोरबायदि होननाय खोनादों आरो आङो जेनेबा ओमफ्राय जों बुहुत माने फांसे दंफाङावनो गोबां रां मोननो हायो आरो जेनेबा जों फाननानैहाय बेनि थाखायनो माने जोंनि ओनसोलाव दा माने गय गायनाय गय गायनाय जे मा होनो गय बाग बागानावनो माने बेफोरखौहाय माने गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो दानि मा होनो दानिया मानि बेफोरदि गायनानैनो गोबां रां आरजिनाय नुनो मोनदों आरो जोङो जेनेबा साख्रि साख्रि मावनायनिफोरनिफ्राय माने आबाद मावनानै रां खामायनायखौ आं बांसिन नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनोल औ अब्ला नोंथां दिनैनि स सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा??
औ जागोन नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय।
औ।